हेलौ।
औ खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादोंना औ औ औ दा नोंथाङा ओरैनो दं नामा?
औ आं ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
औ औ ओमबा मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो हागोन नामा? औ आं मोनसे बे गोनांथार आयदानि सायाव रायलायनो थाखाय नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन।
औ औ।
दा आयदाया जाबाय जों बर'फ्राथ' आबाद मावो नङा ओमबा?
औ।
औ दा बे आबादनि सायावनो जोङो रायलायनो सानदों।
औ।
ओ बर'फ्रा माबे बोथोरजों लोब्बा गोनां आबादफोरखौ बांसिन मावनो मोजां मोनो।
औ।
आरो बै आबादफोरा मानि थाखाय जोंनो गोनां बेनि सायाव आं रायलायनो सानदों दा नोंथांनि फ्राय आं सिगांथाराव मिथिग्रोनो सानदों जे जों बर'फोरा मा आबादखौ बांसिन मावनो मोजां मोनो आरो। मानो मावो बर'फोरा दा बिनि सायाव आङो नोंथांनिफ्राय सिगांग्रो एसे आबादनि सायावनो मिथिग्रोनो सानबाय आरो।
औ अ। अम आ बर'फोराथ' आबादजों सोनारनानै थायो बांसिन होनोबा बर'फोरा माइ आबादजों सोनारनानै थायो आरो नोंथां।
औ औ
औ बेखौ दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो। बेखौ ओ दैज्लाङाव
महाव
बेखौ ओम बे खोथिया खौ सोमग्रोनानै दोनो आरो माइखौ औ माइनि मोजां जोलैखौ नागिरनानै माइखौ सोमग्रोनानै दोनो बेनि सानसे बा साननै दोननायनि उनाव बेखौ बोखांनानै बेखौ मोनसे जायगायावहाय औ खोबनानै दोनो थास' बिलाइ बा थालिर बिलाइफोरजों खोबनै दोनो आरो नोंथां ओमफ्राय जेब्ला बियो सानसे बा साननै थानानै जेब्ला बियो गाजा बेरो अब्ला जोङो दुब्लियाव हा हाखौ मोजाङै एवनांगौ आरो ओं बिदिनो एवनायाव खेबसे खेबनै खेबथामफोरा लायो आरो एवनांगौआ औ गोदोथ' बर'फ्रा गोदोयो मोसौजोंनो हालौवोमोन ना थाय दानि दिनावथ' औ औ दानि दिनावथ' ट्रेक्टरजोंनो बयबो हाल एवजोबो नालाय नोंथां बे ट्रेक्टरजों हाल एवना लाबाय बिनि उनाव मै होनांगौ मै होखांनायनि उनाव हाया मोजाङै जायोब्ला मोनोब्ला मै होखांनायनि उनाव बे गाजा बेरनाय ओ माइखौ अ फोनानै होयो आरो नोंथां ओमफ्राय फोना होनानै बिदिनो औ ओमफ्राय बिदिनो फोनाखांनानै बिदिनो साननैसो थानानै बियो एसे जौबाथाय बियाव खायसेफोरा हासारबो होनाय जायो आरो नोंथां औ औ जौनायनि थाखाय खोथिया ओमफ्राय बे जौखांनायनि उनाव साननैसो एसे दिन लायो आरो खोथियाया जौनो थाखाय ओ बिदिनो सोरहाबा मास मोनसे सोरहाबा ओ टुइन्टि देस ओ नैजिदिनसो लायो आरो नोंथां। ओ बिनि उनाव औ बिनि उनाव बे खोथिया जाबाथायथ' जों दा बेखौ गोदानै गायनानै होनांगौ नालाय नों थां बेखायनो जोङो औ औ औ फुजानाय जाबा औ ओमफ्राय बेखौ औ दुब्लिखौ मोजाङै एवग्रोना लानांगौ जायो दुब्लि खौ खबनै खेबथाम एवनानै लांगौ बे हाया मोजाङै मोनोबाथाय बे खोथिखौ फुनानै खोथियाखौ फुनानै बेखौ गायफिननाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय बेखौ गायनानै बेखौ गायनानै ओ साननैसो थानानै ओ माइ आबादाव आरो मोनसे मोनसे गोनांथार बुसथुआ जाबाय दैखौ मोजां दैखौ नुनो नांथारगौ आरो नोंथां ओमफ्राय दै होनां दै आरो खोथिया दुब्लिखौ आलिजों मोजाङै खोनाय जायो। आलिजों खोनानै बेखौ ओ सान बेखौ गायना गौ जायो बेखौ खोथियाखौ गायना होफिनो आरो दुब्लियाव ओमफ्राय खोथिया औ औ खोथियाखौ गायखांनानै बिदिनो साननैसो थानानै अ एसे खोथियाया एसे गोथां जाबाथाय बेयाव औ हासारबो होनाय जायो आरो गोबांखौ औ औ गोबांखौनो नुदों ओमफ्राय बिदिनो साननैसो थानानै जेब्ला बियो एसे जौवो अब्ला
आरो हाग्राफोरखौ फुनो गोनां जायो।
नंगौ नंगौ
औ हाग्रा जाबाथाय आरो साननै आरो बिदिनो साननैसो थानानै बिदिनो गोबाङानो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि आयदा बाहायो बिदिनो सोरबा आरो हासार होबावनाय जायो बिदिनो साननैसो थानानै बेदेरोब्ला औ बे देरोब्ला बिदिनो खोथिया जेब्ला गोबाव दिन लायो आरो माइआ माइ आबादा जानो थाखाय
औ औ
जेब्ला फिथाइ थायो फिथाइ बिबार आरो फिथाइ थायो। बेनि उनाव साननैसो बेनि उनाव गोबावनि गोबाव दिननि उनाव जेब्ला माइया रायो अब्ला बेखौ हानाय जायो बेखौ हाखांनायनि उनाव औ बेखौ हाखां फोखांनायनि उनाव मारान नानाय जायो आरो नोंथां बेखौ मारान नानाय
नंगौ नंगौ
दानि जुगावथ' ट्रेक्टरजों ट्रेक्टर बा मेसिनजों मारा नानाय जायो। हाखांनानै बिदिनो मारा नानानै बेखौ दुलिफोराव बा बाख्रिफोराव सोनानै दोननाय जायो। बिदिनो सोरबाफोर गोबां माइ गायग्राफोरा बिसोरो बिसोरो खावसेखौ फानो आरो नोंथां। बिदिनो आरो बिदिनो आरो मेसें बोथोराव जोंनिथिंजा बांसिन बेसर फोनाय जायो आरो बेसर खौ बांसिन फोनाय जायो बेसरनि थाव जानो थाखाय बा बेसर खौ फाननो थाखायबो औ बिदिनो बेसरखौबो बिदिनो बेसरनि मोजां जोलैखौ नागिर एरनानै माइ हाखांनायनि उनाव जेब्ला दुब्लिया ओरैनो थायो अब्ला बेखौ मावनाय जायो। बेसरखौ बेसरनि मोजां जोलैखौ लानानै बेखौ दुब्लिखौ मोजाङै फोमोननानै बेयाव बेसर
नंगौ नोंथां नंगौ।
फोनानै होनाय जायो बिदिनो फोनानै बे साइसजों जुदि एसे देरोब्ला बेयाव मुुलि होनाय जायो हासार होनाय जायो।
औ औ औ
एम्फौ जाहाथे जाया होननानै बिदिनो एसे जोथोन औ बिदिनो सानसे थाबावनानै आरो बिदिनो मुलिफोर होबावनाय जायो बिदिनो एसे एसे दिन लायो आरो बे बेसराबो जानो थाखाय बिदिनो गोबां दिन उनाव बेखौ फुनाय जायो फुखांनायनि उनाव बे बेखौ मारान नानाय जायो आरो मारानखौ मेचिनजोंनो नानाय जायो दानियावथ' बांसिन ओमफ्राय बे बेसरखौ बे बेसरखौ मानसिफोरा थाव जानो थाखायबो बाहायनाय जायो आरो। बांसिन फाननोबो बाहायनाय जायो बेसरनि दामा गोबां नालाय नों
नंगौ नंगौ नंगौ
बिदिनो जोंनि बेयाव बिदिनो दैज्लाङाव बारिफोराव सोरबा मैथा लेस्रा खांख्रिखला बेफोरबादिबो फोनाय जायो भेन्दि बेफोरखौ न'नि थाखाय जानोबो गो बाहायनाय जायो आरो फाननो थाखायबो रांखावरि आरजिनो थाखाय ओ थाखायबो फाननो हायो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथाङा जेखिनि बुंबाय। औ औ औ आं बेनि सायावनो ओ‌ एसे बुंनो सिगांबाय औ हायो हायो हायो मानो हाया जानो नोंथाङा जिखिनि जोंनि बोथोरनि आबाद बेनि सायाव नोंथाङा बुंबाय माइ आबादनि गायनायनि फारिखान्थि। माबायदि फोनांगौ बेखौ नोंथाङा मोजांथारै बुंखाबाय।
औ औ।
बेनि अनगायैबो नोंथाङा बेसर आबादनि सायाव बुंबाय दा आङो। बुंगोन जेन'बा बर'फोरा आबाद मावनानै मोजां मोनग्रा हारि। जेनेबा बर'फोरा आबादजोंनो थांनानै थायो।
औ।
माइ आबादानो बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन नङा होमबा जों बर'फोरनि थाखाय आरो आबाद मावनानै जेनेबा जों बर' बर'फ्रा आबादारि गाहाय हारि नालाय जों आबाद मावनो मोजां मोनो आरो माइ आबादखौनो जोङो गिबि लिटार आबाद हमनानै जों आबाद मावो दा बयनिबो ओनसोलाव आबाद मावोखाय जोंनि ओनसोलावबो मावो।
औ।
दा जोंनि हायेन ओनसोलाव आबाद मावनानै जों गोबांथार रां आरजिनानै।
औ
न'खर सुंथानो हानाय जोंहा बेबायदि केपासिटि जायो।
औ।
दा बेजोंनो बेखिनि रांजोंनो जोंनि गथ' गथायनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय फरायनाय बायदि बायदि बिथिङाव जोङो बैफोरखौ एसे एनै फाननानै जोङो न'खर सुंथानो हायो।
औ औ
दा माइ आबादखौ जोङो बोथोरावल' गायालासिनोबो
औ।
बोथोर लायै बोथोर जोङो सम लानानै ओ ओ फोथारफोराव बरिं बहायनानै जोङो आबादखौबो मावनो हायो दैज्लांखौल' नेयालासेनो दा जोंना स्पेसियेलि जोंनि ओनसोलाव जों दैज्लां बोथोरावल' गायनाय जोङो नु दा दैज्लां बोथोराव मोनसे दंग'जों दै लाबोनानैबो जाम्फैजों दै लाबोनानै जोङो दुब्लि फारसे फोथार फारसे ओ फसे सोनानै जोङो बेवहाय आबाद मावनाय जोङो नुनो मोनो दा बेवहाय जोंहा। बोथोराव जोङो बोथोरनि आबादखौ बोखाङाब्ला
औ।
जोंनि ओनसोलनि हा आरो जोंनि ओनसोलनि दैखौ नायनानै जोङो उन समाव बेबायदि आसा खालामजाया आरो जोंखौ जोंना बोथोरावनो बोखांनांगौ आरो बोथोरावनो। माइखौ बोखां हानानै बोखांनांगौ दा बेबादि बिदिनो जोंहा गोबांथार आबाद मावनायनि खान्थि दङ माइ गायखांनाय लोगो लोगो जोंहाबो दुब्लिफोरखौ जोंनि ओनसोलाव ओरैनो दोना जोंनि समाजाव आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव एबा बै दुब्लिफोरखौ माइ हाखांनाय लोगो लोगो जोंहा बेयावनो। एवनानै हालेवनानै जुखाम आबाद मावनाय आलु आबाद मावनाय दा बेबायदिनो गोबांथार बाय हाजार गोबां गोबां आबाद मावनाय जोंनि गेजेराव जोङो नुनो मोनो दा बैफोर हाबाफोरखौ मावनायनि गेजेरजोंनो जोंनि साफ्रोमबो बर' न'खरफोरा थांनानै दङ होननानै आं बुंनो हायो दिनैनि समाव दारिमिन जौगाखांनानै जोंहा गोबांथार बेबायदि मेसिन ओंखारबाय
औ
गोदोनि जुगाव जोङो जिग' जिग' नांगोलजों मोसौजों हालौवोमोन दा दिनैनि समाव बेफोरनि अनगायै ट्रेक्टरजोंनो एवनो लाबाय आरो गुबुन गुबुन बायदि मैया गोदान गोदान आगजुफोरजों जोवनायखौ नुनो मोनसै दा जियानो जाया मानो गोदनिफ्राय ला नानो दिनैनि समाव जोंनि आबाद मावनायनि फारिखान्थिफोरा खोब सोलायबोनो हमबाय आरो जोंनि आबाद मावनायनि जे हार बेबो जोंहा गोबांथार मावनो हानाय जाबाय जों दिनै गोदोनि समाव जिुग' जुगखौ मावनांगौमोन दिनैनि समाव जोङो गाव गोसोबादि मावनांला गोसोबायदि जोङो हालेवनांला दिनोयनि समाव मेसिनफ्रानो हालेवजोबसै दा जेयानो जाया मानो जों जिखिनि सावरायबाय ओ खोब मोजां दा नोंथाङा सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय दा जोंहा समबो जाबाय नङा होनबा नोंथां जों बेखिनियाव ला लाखिलायथ'सै नामा औ दे नोंथां औ दे गोजोननाय थाबाय